नोंथां
हेल' नोंथां
औ खुलुमबाय
खुलुमबाय नोंथां
औ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा रायज्लायनो थाखाय औ औ ओमफ्राय आं नोंनाव हरनायनि जाहोना जाहैबाय बिदिनो आङो दिनै नोंजों रायलायनो होननाया बेरायनायनि बागै आं एसे रायलायनो होननानै आं नों नोंनो फन हरनाय जादों नोंथां
औ जागोन दे नोंथां औ रायलाय जागोन नोंथां
ओरैनो बेरायनायनि सोमोन्दै आं नोंनाव एसे सोंहरनो नागिरदों नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होबानो जाबाय ओरैनो नोंथाङा मा मा जायगा जायगायाव ओरैनो बेरायनो थांफेरखो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां जोंनि खाथि खालायावनो थानाय ओ सुखि
औ
थांनो मोनबाय
औ
आरो दारागाव
औ
ओमफाय ओ ओ दारागाव ओमफाय ओ माबायाव थांनो मोनबाय भैरब खन्दुआव
औ औ
बे जायगायाव थांनो मोनबाय
औ नोंगौ औ ओमफ्राय ओरैनो नोङो थांनानै माबायदि मोनो जेनेबा मोजां मोनबोयो ना मोनबोआ जेनेबा ओरैबायदि आरो बिनि सायाव नोङो सोरजों थांनानै बांसिन मोजां मोनो नोंथाङा आंनो एसे एखौबो खोनथाहर बावनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां ओ आङो बे सुु खि सुकनि ओ सुकियाव बेरायनो थांनायाव जोबोर मोजां मोनबोदों मानोना सु खियाव ओ समायना रमायना बिदिनो बिफां लाइफां हाजो मा दाउसिन दाउला आरो बिदिनो बान्दोर नुनो मोननाय जायो। दै बोहै बोनाय जिरि जिरिआव नुनो मोननाय जायो। लोगोसे आङो सुकियाव कलेजनि बा कलेजनि स्कुल सार मेडाम आरो लोगो फोरजों थांनानै जोबोर मोजां मोनो।
औ नंगौ।
इनजय खालामो आरो इनभारनमेन्ट टेलनि बागै सावरायो। जों बेयाव लिरनानै लाबो नांगौ। ओ
औ नोंगौ।
खौ नुबोदों। आरो सुकि सुकि दावबायनायाव जोङो ओ मन्दिरबो नुनो मोन दों।
औ
गाखोलांनाय मन्दिर बे मन्दिरा सिब आरो हनुमान मन्दिर दंमोन।
औ नंगौ।
बे सुकि हाजोमायाव बेखिनिखौ आं नुनो मोन्दों आं जोबोर गोजोन नाय मोनदों सुकि हाजोआव थांना फैनानै नोंथाङाबो ओ मा मा जायगायाव थांनानै बेरायनानै मोजां मोनो बेखौ आंनो फोरमायनो हागोन नों
औ हागोन दे नोंथां। ओ ओरैनोथ आङो बेरायनो बिराद मोजां मोनो ओमफाय आंबो थिग बेबायदिनो दा जोंनि खाथि खालायावनो जोंबो जेरै नोंनिया जेरै बेबायदि खाथि खालायाव नोंबो जेरै बेरायनानै थांनो मोन्दों। जेरै नोंबो दारागाव सुकि मानास बेफोरबायदि बेयाव आंबो थांनानै ओ बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय जेरै आंबो मानासावबो आङो थांफेरबाय ओमफाय सुकियावबो आं थांफेरबाय दारागावआवबो थांफेरबाय आरो बिनि उनावहाय ओ दुमनि बेयावबो आं थां नाय जाबाय ओमफ्राय ओरैनो ओ आङो मानासाव थांनानै जोबोद मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बेहाय आङो बायदिसिना जिब जुनारजों लोगोसे बायदिसिना दाउ ओ दावमा दाउसाफोरबो नुनाय जायो आरो बिनि उनावहाय दैमा दैसाबो आङो नुनाय मोननाय जादों आरो उनाव हाय ओ बिनि मि मिथिंगानि सोम खोर समायना महर आरो बिनि गेजेरजों बिनि ओ गोजोन बार सुदेम बार बेखौबो आङो मोनबोनाय जादों ओमफाय मानासाव थांनानै आं ओरैबायदि गोसोआ मोजां मोनदों मानो होनोब्ला बेहाय आंनि थांनाय लोगो लोगो आंनि जा मोनफ्रोमबो ओ दुखु दाहा बा आंनि मोनफ्रोमबो ओ गारज्रि सम आं बेखौ माने ओ मानास हाग्रामायाव थांनानै आंनो माने आंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होनो हादों आरो नोंथां। ओमफाय थिग बेबायदिनो ओ दारागाव सिखि फोराव बो आङो लोगो मोजां नोंथां ओमफाय आमफाय बेयाव आङो लोगोफोरजों थांनानैबो आङो मोजांखौनो मोनदों ओमफ्राय गोसोखौबो मोजांखौनो मोनदों। ओमफ्राय जेरै थांदों ओरैनो मोजां समखौ लानानै ओ न'आव फारसे नुजा फैनो हादों। बेखौनो बिराद मोजां मोनबाय आरो। ओमफ्राय आङो फोरमायनायजों लोगोसे आं नोंथांनिसिम बेखौबो सोंथि सोंहरनो नागिरो नोंथाङा अ माबाफोर जायगायाव थांनो थाखाय माबाफोर थांखिफोर लादों नामा एसे आंनो फोरमायनो हागोन नामा
औ ओ थांखि लानायानो जाबाय उम माने कामायख्या मन्दिराव थांनो थांखि लादोंमोन सानदोंमोन मानोना कामायख्या मन्दिराव ओ जोबोर मानसि फैयो लोगोसे नो जोबोर बेे मनदिर राव थांनो थांखि लादोंमोन
औ नोंगौ मोजां। औ
बेयाव थानाय उम गासै सुबुंफोरखौनो लोगो मोननाय जायो। गासै जाथिफोरखौनो लोगो मोननाय जायो।
औ
थांनो थाखाय आङो गोसो गुदुं थांखि लादोंमोन।
औ औ मोजां।
ओ नोंथाङाबो मन्दिरफोराव बा जायखिजाया जायगायाव थांनो थाखाय थांखि लादोंमोन नामा आंनो फोरमायनो हागोनना नोंथां?
औ औ हागोन। ओ आंबोथ नंगौ ओ आंबो मोनसे थांखि लाबाय दं। ओ जेराव आङो ओ गिबि आं थांखि लाजेननाया आङो थांनो थाखाय आङो गासैखौबो आङो रेडि खालामदोंमोन नाथाय आं मोनसे जाहोननि थाखाय आङो थांनो हायासै। गोजानमोन जायगाया। जेरै आं सिक्किमाव थांनो थाखाय आङो थांखि लादोंमोन। नाथाय आङो बे सिक्किमाव थांनो थाखाय आं थांखि लानाय आंनि मोनफ्रोमबो ओ थांखिफोराव आंना जाजोब्बायानोमोन थांनो थाखाय आङो रेडि जाजोब्बायमोन। नाथाय बेयाव आंना मोनसे गिदिर प्रब्लेम जादों। थाखाय आं माने थांनो हादिया ओमफ्राय बिनि उनावहाय आं दा नंगौ आं दा थांनो थाखाय मोनसे थांखि लादों खाथियावनो एसेबां ग्राब गोजानाव थाङाबालानो आं मोनसे शिलं होननाय नोगोराव मान आङो थांनो थाखाय आं थांखि लादों। मानो होनब्ला आङो बेहाय गोबां इन्टारनेटाव नुबाय जेब्ला बेयाव गोबां नायथाव नायथाव जायगाफोर दं आरो बेहाय थांनो आङो बिराद गोसो जादों मानो होनोब्ला बेहाय थांनानै आङो जा गाव सार्च खालाम थांनानै आं मोननाय बेयाव आङो ओ बेखौ बे जायगाफोर आङो नायहैनो बा आङो नायनानै गोजोनग्लाय होनो बा आंनि जा सावगारि बेयावबो आङो थाङै थाङै एसे सावगारि सेबखांनानै लाबोनो थाखा आं माने गोसो जादों। नों बिनि थाखायनो आङो जा बे शिलं जेब्ला आङो टाइम मोनगोन सम मोनगोन अब्ला आङो बे शिलंयाव आङो थांनो थाखाय बिराद थांखि लानानै दोनदों। जेब्ला आं टाइम मोनगोन अब्ला आं बे थांनो लागा जाासिनो दं। बेहाय थांनो थाखाय समखौ दिहुनानै आ थांनो थाखाय आङो सानदों आरो नोंथां ओमफाय आं नोंनाव बेखौबो सोंहरनो नागिरदों ओरैनो नोङो ओ बेरायनो थांनाय समाव नोङो बांसिन सोरजों थांनाय जायो लोगोफोरजों बांसिन थांनाय जायो ना हारसिं थांनाय जायो ना न'खरनि सोरजोंबाफोर बिदिनो गासैखौबो लानानै थांनाय जायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायहरनो हागोन नामा।
औ हागोन नोंथां ओ बांसिनानो थ' आङो बेरायनो थाङो। थांनाय बारा जाबाङा कलेज सिंनि लांबा बेरायनो थाङो। याव आरो पेरेन्टसजों थाङो न'खरनिफोरजों थाङो ओ बिनि न'खरनि आब' मोनजों जों थाङो आङो। लोगोफोरजोंबो थाङो थेवबो लोगोफोरजों थांनाय एसे खम न'खरनि सोंबा एसे जे बांसिन मानोना न'खर न'खरनिजों थांनानै टाइम हगार हरनानै आं जोबोद मोजां मोनो।
औ नंगौ।
जों थानानै गिदिंनानै आं जोबोर मोजां मोनो।
औ
बेवहाय बेखायनो आं माने न'खरनिफोरजों थांनो मोजां मोनो नोंथाङाबो ओ सोरजोंबा बा न'खरनि लोगो बा जायखिजायाफोरजों सुबुंफोरजों थांनो माने मा सोरजों थांनो बांसिन मोजां मोनो एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथाङा?
अ हागोन। अ आंथ' बुंनो। थाङोब्ला जा बांसिन फ्रायानो आङो लोगोफोरजों थांनाय जायो बिदिनो न'खरनि मानसिफोरजोंबो आङो थांनाय जायो। अब्लाबो फ्रायानो आंना खम न'खरजों थांनाया ओमफ्राय आंना फ्रायानो आङो सोरजों थांनाय जायो हबा लोगोफोरजों आं थांनाय जायो थेवब्लाबो आङो बार बार आंनि मोनफ्रोमबो समावनो आङो लोगोफोरजों थांनाय जाया मानो होनोब्ला आंहा मोनफ्रोमबो समा आंना मिलाया बेनिखायनो जेब्ला आंनिया सम मिलायगोन अब्ला आङो लोगोफोरखौ एसे खबर होनानै आं माने जोंनि खाथियावनो गोबां ‌ खालायाव नुुथायफोर दङ जेब्ला आं बेफोरावनो लोगोफोरखौ लिंनानै आङो माने बेरायनोनो थांनाय जायो आरो लोगोफोरजों थाङोब्ला ब्ला एसेब्लाबो गोसोआ मोजां मोनो आरो मोजां गाज्रि खोथाखौबो सावरायनो हायो आरो लोगोफोराबो माबा मोनसे बाथ्रा खोन्थायोबब्ला मिथियैखौ अब्ला आंबो मिथिनो मोनो बिनि थाखायनो आङो लोगोफोरजों बांसिन थाङो आरो मोजां मोनो थांनो बेखौनो आङो नोंथांनिसिम फोरमायो ओमफ्राय ओरैनो नोंथाङा आम मानास हाग्रामायाव औ थांगोन ना थांफेराखै आरो जुदि थांबायबा मा मा नुबोखो आरो बेनि सायाव नोङो मानास हाग्रामायाव जुदि थाङाखैबा जागोना जायाखै आं एसे फोरमायनो थागोन नाम
औ नोंथां आङो मानास हाग्रामायावथ' खनसेल' थांनो मोनबाय मानास हाग्रामाखौ आं थारैनो जोबोर समायना मोनदों थांनानै आङो जोबोर मोजां मोजां मोनदों गोसोखौ लोगोसेनो आं हाग्रामायाव बायदिसिना जिब जुनारबो नुनो मोनदों बिफां लाइफां जिब जुनार समायना ओ दैमा दैसा जा बेफोरखौबो नुनो मोनदों आङो
औ
ओ मानास हाग्रामायाव थांनानै जोबोर मोजां मोनदों आं आरो आं खोनसे सानफिनो जे आं मानास हाग्रामायाव आरो थांनो लुुबैबावदो गोसो जाबावदो
औ नंगौ
बे नोंथाङाबो अबावबा फोर थांनो बा ओ मायाबाफोर थांनो एसे गोसो जाबावदो नामा एसे फोरमायनो हागोन आं ओ नोंथाङा
औ औ औ ओ ओरैनोथ थ' आङो गुबुनावथ' गोबां थांनो ओ गोसो दं फि लादों ओ खिन्थु आङो ओ ओ गिबियावनो आं ओ शिलंआव आङो थांखि लाग्रोदों आङो बे शिलंआव थांखांनायनि उनावहाय उनावहाय मा जायो थांनो थां थांखि लानायफोरा जाफुंगोन ना जाफ फुङा आं बेखौ दा बुंनो हाया नोंथां। होमबा नोंथां ओ दा होमबा दिनैनि दावबायनायनि बागै रायलायनायखौ बिखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां दे
औ दे होमबा ओ गोजोननाय थाबाय रायलाय नेनायनि थाखाय औ गोजोन्थों।
गोजोन्थों।